नोंथाङा दायो फ्रि दंना?
औ नोंथां फ्रियावनो दंथ'यो नोंथाङालाय
आंबो फ्रियावनो दं ओमफ्राय नोंथाङाहाय जोंनि रायलायनांगौनि बागै मिथिबायना
औ नोंथां
औ होमबा जों दायो जानाय लोंनायनि बागै रायलायनोसै आरो नोंथां
औ नोंथां
औ जानाय लोंनाय होनोब्ला जोङो गावनि देहानि थाखाय गावनि देहाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय गोलाव सम थांना थानो थाखाय जोङो जानाय लोंनायखौ जानाय जायो आरो बेहाय जानाय लों जानाय लोंनायनि बागै जोङो गोबां बाहागो दङ फिथाइ सामथाइनिफ्राय लानानै ओंखामनिफ्राय रुटि बिदिनो मम' चावमिन बेफोरनिफ्राय लानानै जानाय लोंनाय दं ओमफाय नोंथाङा दासिमहाय जानाय लोंनाय जानो मोजां मोननाय मा मा फिथाइखौ जानो बांसिन मोजां मोनो
जोंनि होमबा आं फोरमायसै नोंथांनो जोंनि देहानि थाखाय जोङो दाउदै जानांगौ ओमफ्राय थालिर जानांगौ बिनिफ्राय बादाम खाजु बादाम ओमफाय गाइखेर लोंनांगौ नोंथां बेनिफ्राय जोंनो जोङो बिनिफ्राय थांनानै थानो ओंखामा जोंनि थाखाय गोनांथार
औ
बेनिफ्राय जोङो पनिर गाइखेरजों जोङो पनिर बानायनानै जानो हायो
औ
बेनिफ्राय जोङो गोबां बायदि बायदि खालामनानै जानो हायो आरो गाइखेरजों नोंथां जेरै जोङो ओंखामजोंबो ओरैनो जानो हाया ओंखाम गोजा दा बिनि थाखाय जोङो मैगं थाइगं नांगौ
औ
बेफोर जाहैबाय जेरै आलु दालि सयाबिन ओमफाय जोगोनार लाउ गोबां रोखोमनि मैगं फोर दं आरो बेफोरखौ जोंनो नांगौ नोंथां नोंथाङा दासिम मा-मा जाफेरखो मैगंफोरखौ नोंथां
जानायाथ' मैगंफोरखौ गोबाङानो गोबां मैगं थाइगंखौनो जाबाय बुङोब्ला होमबा नोंथांनो आं फोरमायनानै होनोसै
औ नोंथां
गिबियाव लायोबा जोङो आलु दालि आलु न'आव गायनाय गेसि आलु ओमफाय दालि बाहेरनि आलु हाथायाव बायनाय आलुफोरखौबो मोनो आरो
औ नोंथां
बिनि आलु न' गायनाय दिसि आलुखौनो जानाय जायो ओमफ्राय बिनि उनाव दालि जाय जोङो बांसिन मैगं बायदिसिना इदिनो गोथां मैगंफोर बेयावहाय जोङो जाबाय थानाय जायो दालि दालि ओमफाय लाव जोगोनार बेफोरखौथ' जों न'आव मोनखानाय जायो लाव जोगोनार ओमफ्राय लावनि बिजौ जोगोनारनि बिजौ ओमफाय फुल कबि न'आव गायनाय बान्दा कबि न'आव गायनाय ओमफाय गोबां रोखोमनि दं आरो लाइ आरो मोनजानाय समाव सिजोन समाव जोङो लाइनि सिजोन समाव जेरै जोङो लाइखौ रुनानै जायो भाजा खालामनानै जायो ओमफाय लाफानि सिजेनाव जों लाफाखौ खारै जायो एवनानैबो जायो रुनानैबो जायो आरो ओमफाय बेनि अनगायै बो जोङो दा गोलोम बोथोराव जोङो खांख्रिखला केरेला गोबां मैगं थाइबें बेफोरखौ जों मोनो मोननो हायो मोननो हायो आरो जोङो इखौ जानायबो जायो बांसिन सिजिन नाव मोनो बोथोराव जोङो सिजोनाव जोङो मैगं थाइगंखौ जानाय जायो आरो नोंथां
औ नोंथां नोंथाङा गोबां मैगंफोरखौनो नाम बुंलांबाय बेफोरखौ नोङो माबोरै माबोरै जायो?
आङो
औ नोंथां ।
थ' होमबा नोंथांनो आङो फोरमायलांसै ।
औ नोंथां ।
जानायाथ' आङो आलुखौ बाथोन बानायनानैबो जायो ओमफ्राय लोगोसे भाजिबो भाजि एवनानै फाजा एवनानै बाथोनबो बानायनो हायो रुनानै ब बाथोन बानायनो हायो फाजा एवनानैबो बाथोन बानायनो हायो ओमफ्राय आरो बिनि अनगायै जों आलुखौ बेदरफोराव होफानानै लाब्रा एबा ओंख्रि बिदिबो संनो हायो ओमफ्राय जझुलबो संनो हायो । बेनि अनगायै आरो दालिखौबो जोङो जुलबो संनो हायो ओमफ्राय बेनि अनगायै बो लाव जेरै जों लावखौ एसे फिसा टाइपावहाय थेब थेब बिदिनो बां द्राय बुरजा दै गैयै सं जानो हायो बेनि अनायैबो जेरै बेदरफोरजों जोङो बे खौहाय ओंख्रिबो संनानै जानो हायो जोगोनारखौबो बिदिनो एखे रोखोमै जानो हायो जोङो । ओमफ्राय लाइ लाफाफोरखौ जोङो बांसिन रुनानैसो जायो ओमफ्राय लाफाखौ बांसिन खारै जानाय जायो आरो नोंथां । ओमफ्राय नोंथांमोनालाय बिदि मैगं थाइगं मैगंफोरखौ माबायदि स्टाइलै गावसिनि नोंसोरनि माबायदिजों जानाय जायो माब्रै संनानै?
आङो खिथानोसै होनबा नोंथां ।
औ
ओ आलुखौ जोंहा बाथोनबो जायो आरो फ्राय खालामनाबो जायो आरो ओमफ्राय आलुखौ जहलबो जायो आरोना नोंथां ।
औ
ओमफ्रायो आलुखौ जोङो गोबां मैगंफोरावबो होदेरनानै जानो हायो ।
ओम
जेरै सयाबिन मटर आलु लाब्रा बानायनानै जानो हायो । आरो आलुखौ जहल खालामनो नाथुर गोरान ना गोरान जोंबो जानो हायो ।
औ
बेनिफ्राय जोङो बेदरफोरजोंबो जानो हायो आरो ना ।
उम
खौ ओमफ्राय जोगोनारखौबो जोगोनारखौ जेरै दाउफोरजों जायो । आरो मटरफोर होनानै लाब्राबो जायो जोगोनारखौ । खौबो नोंथां ओमफ्राय खांख्रिखलाखौ जोङो माबा बाथोनबो खालामनानै जायो फ्रायबो खालामनानै जायो लाब्राबो खालामनानै जायो नों थां बेनिफ्राय जोगोनार बिजौखौ जोंहा बांसिन ओरैनो गोजा एवनानै जानो मोजां मोनो नोंथां ।
औ मोजाङानो
ना गोरानखौ मैथाजोंबो जायो आरो मैथाजों आरो दा गरम बोथोराव गोबां दालि ओंख्रि सं संबाथाय मैथा बाथोन जानो गोथाव मोनो नोंथां ।
औ
बिनि थाखायनो जायो आरो फाथोखौ जोङो एसे खारदै होनानै जायो आरोना नोंथां ।
औ
बिनिफ्राय जोङो सजना बिलाइखौबो बिदिनो फाथोखौ एसे फाथोजों सजना बिलाइजों होदेरनानै। एसे खारदै जायो आरो आरो गोथावबो जायो जानो आरो बेखौ। फाथोखौ खानानै फोराननानै नारजिबो जायो आरो नोंथां। जेरै अमा बेदर नारजि जोबोद गोथाव मोनोना बेखौ बेफोरखौ जोङो जानो नोंथां। जोङो जानो लुगैनायखौबो जानांगौना नोंथां? एसे गावनि देहाफोरखौ एसे गोख्रों खालामनो थाखाय
उम।
फाय जोङो बिदिनो गोबां नारजिखौ जोङो जेनेबा सोरबाफोर बहाबा हुखामफोर जादोंबा जों नारजिखौबो। अरगारनो लाङो नोंथां। आरो जाहोयोबो नालाय बिदिनो गोबां खामानि फोराव होयो आरो बे नारजिया नोंथां।
औ।
बेनि थाखाय जोङो फोनानै लानांगौ आरो गायनानै लानांगौ नोंथां।
उम।
आरो दा दाबायदि दैलां समावथ' गोबां नाफोर मोनो जोङो खा हाबानो दै देरो नाफोरा बहानिफ्रायबा बहानिफ्रायबा दावउखोबोनानै था फैयो एसे सेन साबानो मोनो बेनि थाखाय मैथाया जोंनि थाखाय गोनांथार आरो दा समाव जानो मैथाजों ना आरो। थास' बिबारजों मैथा
नोंथाङाथ' जानाय लोंनायनि बागै गोबां खोन्था सोंलांबाय। ओमफ्राय दायो नोंथाङा माबाफोर सोंबावनांगौ दं नामा?
औ नोंथां नोंथाङा मैथाखौलाय जानो गोथाव मोनगोन ना मोना।
मैथाखौ जानो गोथाव मोनो। मैथाखौ गोबां रोखोमैबो जायस जानाय जायो आरो माने। मैथाखौवाव गाव गोजा संनानै जायो। ओमफ्राय ना गोरान नाथुर बिदिनो जायो मैथाखौ आरो मैथाया मोननै जाथिनि दङ मैथा बांगाल आरो मैथा गोजा जों मैथा गोजाखौ बांसिन। बाथोन हिसाबै माने संनाय जायो बारा ओंख्रियाव बेखौ बाहायनाय जाया बाहायबाबो खमनि गोबाङै बाहायनाय जायो नाथाय जोङो मैथा बांगालखौ गोबां माने ओंख्रि हिसाबै जानाय जायो आरो जेरै अमा बेदर ओमफाय बयलारफोरजों रुनानै जायो संनानै जानाय जायो जोङो नोंथाङा जा मोनजा फेरबायना बयलारजों मैथा बांगाल बिदि जाफेरनो
औ नोंथां जाबाय जोबोद गोथाव जायो आरोना। बयलारखौ मैथा बांगालजों रुनानैबो जानो हायो। गोबां रोखोम रोखोम जानो हायो नोंथां।
आं
औ नोंथां बिनिफ्राय जोङो बांसिन। मैथाखौ बयबो गोथाव मोनो मानो होनोबा जोङो। ओरैनोबो जाजायो आरो बेदरफोर होनानैबो जाजायो नालाय आरो ना गोरानफोर होनानैबो जाजायो। बिदिब्ला नोंथांनिफ्राय गोबां रोङैखौबो रोंनो। आरो बुजिनो मोनबाय मिथिनोबो मोन।
औ आंबो नोंथांनिफ्रायनो नोंथांनिफ्रायबो आंबो बुजियैखौ बुजिनो मोनबाय मिथियैखौ मिथिनो मोनबाय
जोंनि लारायनाय समाबो जाबोबाय नोंथां
औ होमबा जों रायलायनाय समखौ जोङो एसेयावनो दोन्थ'नोसै खोमा नोंथां गोजोन्थों
दे नोंथां
औ